अ अ नोंथां खुलुमबाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथांखौ आङो मोनसे सावरायनो गोनां खोथा सावरायनो थाखायसो फन हरलाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन दे अब्ला नोंथां।
औ औ माने मोनसे सावरायनो गोनां आयदिया जाहैबाय नोंथां। मागो दमासि मागो दमासियाव नोंसोरनि ओनसोलाव माबादियै फालियो बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायहरनो हागोनब्ला नोंथाङा फोरमायहर नोंथांखौ आं फोरमायहरनो थाखाय माने खावलायहरनाय जाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां
औ औ गोजोनथों
अब्ला आं फोरमायनो खाथियाव लानिसै आरोना नोंथां
औ औ
औ दा जोंहा मागो दमासि होनब्ला जोंहा बयबो मिथिखागौ नङा ओमबा नोंथां
औ औ
मानो होमब्ला बेयो मोनसे आसाम माने जोंनि जि स्टेट रायजो बे स्टेट रायजो नाङैनो जोंहा मुंदांखा
औ औ रायजो औ
बिदिहाय बेबायदिनो जोंहा जे मागो दमासिआव जोंहा पुष मासनि जि जोंहा जोबथि सान
औ
पुष दाननि जोङा जोबथि सानखालि जोङा
अ
ओ फिथा बायदि उनु सावनाय जायो नंगोना नोंथां?
औ औ औ
बे फिथा सावनायखौ जोङो मा होनो जोंहा जि फिथा सावनायनि नेम दं नालाय नोंथां बे फिथाखौ माने जोंहा जि मागो दमासियाव जि जानो फैनाय आलासि एबा
औ
खायफाया जोंहा खैना गोदान बायदिबो लाबो नङा होनथां
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खादों खोनादों नोंथां।
औ माने बिसोरखौ मागो दमासिनि जि बानायनाय फिथा बायदिखौ जि खुगानि जामुं एबा जायखौ जों जा मोजां मोनो नङा नोंथां बायदिखौ माने जाहोनानै।
औ औ।
बायदिखौ माने जाहोनानै आलासिखौ मोजाङै रायथिनो एबा सोंनो बायदि बिनि थाखाय जोंहा बानायनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां औ आरो जोंहा बे पुस मासनि जोबथा साननि अखानायै जोंहा गोजाम मास फैयो नङा होमबा नोंथां से खालार खालि जोंहा। औ जोंहा बेयाव माने। जोंहा बेखौ मा होनो आं जोंनि बुंनाय जि मोनसे मुं दङ बे बेखौ बावबाय आरो नोंथां जायखौ जोङो भेलागुरु होनो नङा होमबा?
अ बेलागुर बेलागुर
औ बेलागुर बेखौ माने जोङो। जि माइनि जि नारा एबा जिगाब बायदिजों जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बेयाव जों माने बै जोंहा ओ दमासि जि सान फिथा सावखालि सानखालि जोंहा बेयावनो जोंहा जोंनि जि लोगो एबा गामिनि बोराइ बेन्थ' बायदिजों जोंहा खाना एबा लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो।
औ औ औ।
औ बिब्दिनो जोंहा ओंखाम बिब्दिनो जोंहा खाना जाखांना। जाों फुङावनो जे जोंहा दाउ बेस्ला बेवनो दाउस्ला गिसिरस्ला बेयावनो सान ओंखारसलि बेयावनो जोंहा मा होनो औ दुगैनानै दुगैस्रां लोबस्रां आरो ना नोंथां।
औ औ।
माने बे बेलागुरखौ जोंहा सावनाय जायो आरो नोंथां। औ सावनानै माने बिनिफ्राय जि ओंखारनाय जि अरनि जि थुङा एबा जि गुदुं बा
औ
बेखौ माने जोङो सायनानै माने गोजांनायखौ। मा होनो बेखौ गुदुं मोनहो थाखाय जोङो सायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ साइल जायो लोगोसे नियमबो मोनसे नियमफोरबो दं नामा? गोदोनि
औ आं नेमफोरबोदों
औ औ औ औ निम थानांगौ आरो जेनेबा नेम गैयाब्लालाय मानोथो बेलागुरखौ सावनाय जायो। बिदि मोनसे फोथायनाय दंबो जानो हागौ जोंबो मोजां मोनथिस्लाबला
औ मानो होमब्ला जोंबो गेजेर ससेनिफ्रायसो मोननाय नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ औ औ।
मानो होनब्ला आं नोंथांखौ आङो मिथिया नाथाय आं आंबो बिबदिनो गेजेर ससेनिफ्रायसो मोननाय बायसा मोनदां आरो। नो आंनि मथेबा मानो होनाब्ला आङो
बि
बिब्दि नेमफोरखौ बिनिखौ बिब्दि मोजाङै मोनथिया। आं माने मागो दमासि खालि बिद्बि मोनायाव जाहा फिथा सावनाय नेम दङ', लावखार ओंखाम जानाय नेम दङ'
औ।
आरो जोंहा फुङावनो दाउला गिसिस्लाबियावनो एबा सान ओंखारस्लाबियावनो दि बानायनाय जोंनि जि भेलागर बायदिखौ जोङो सावनानै अर हांनाय आरो सेपटाराव जों बेनि हांगारखौ फोथा लानाय बायदिखौ खौल' मिथिखौ आरो ना नोंथां औ जों जे बिब्दिनो जायो आरो जाहाथ' फिथा बानाय नालाय जाहा गोबां फिथा दों नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ जायखौ जोङो ओ जेरै थावनि फिथा
औ
थावनि फिथा दङ' नारेखनि नारेंखलनि लारु दङ' ओ सि सिबिंनि लारू दङ' आरो जोंहा एन्थाब एन्थाब फिथाबो
औ औ औ औ
आरो जोंहा ओ बर'फोरा बानायनाय मोनसे फिथाबो दङ' जायखौ जोङो हमनाय एबा ओ जेखौ जोङो खेथ्लिनि खेथ्लिनि खु ओ जों बानाय नङा होमबा नोंथां।
बानाय औ बिदि फिथा लावदुमबो बुंनाय जायो जायगा जायगा फिथा लावदुम।
औ औ औ हुगमाबो होनो नोंथां।
औ औ हुगमा बा सोरबा हुगमा बियदि बायदि जायगा लाना जायगा मुंफोरा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन औ औ।
बायदिया नांथां।
औ औ।
आं औ अब्ला थां आंनि जि बुंनो एबा फोरमायनो लानाय बाथ्राया बेनो एबा आं बारा गोबां मोनथियाबो जानांगौ अ अब्ला नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन
औ औ औ हागोन हागोन थां नोसै गोजोननाय थाबाय नो बिथां औ नोंथाङा जाखिनि फोरमायबाय आं गोजोननाय मोन्दों।
औ औ
दा नोंथाङा नोंसोरनि जायगायाव जा बादि मागो दमासि फालिनायखौ नुनो मोनदों फोरबोखौ बेबादियैनो जोंनिथिंबो फालियो। आं बेखौनो बुंनो थाङो जे जोंनि ओनसोलाव जा समनिफ्राय आं मोनबोदों जा समनिफ्राय नुबोदों आं बेखौनो बुंगोन नोंथां। जों नुबोनाय बादिब्ला आं न नुबोनाय बायदि नोंथाङा बुंनाय बादिनो पुस दान नोंथां पुस दाननि जोबथा जोबथामोन ना जोबथा बे जोबथा जोबथा सानखालि मा खालामनाय जायो अब्ला जोबथा लोगोसेनो जानुवारिनि जिथाम बा जिब्रै गोलैयोना माब्लाबा बिब्दि आरो बे सानाव माने जोबथा सानाव बा जानुवारि दाननि जिब्रै बा जिथाम सानावनो माने लावखार ओंखाम जानाय जायो था खाना जानाय बे बे सानखालि माने हराव हराव माने गामिनि सेंग्रा सिख्ला नङाब्ला सोरबा बिदिनो गामिनि लोगो नांना गथ' गथायफोरा मोनसे थालिर बिलाइनि न' बा नाराफोरखौ हाना लानानै जिगाबनि न' बायदि खालामनानै बक्स बा देक्क दि जे बायदि दामनानै हर फालागे अखा थमले खालामना रंजायो नंगौना ना नोंथां
औ नोंगौ थारैनो औ औ खालामो
बिदि रंजायोबा बेनिफ्राय बै सानखालिनो जोंनि बर' हिनजावफोरखौ आं नुनो मोनदों माने जोंनि आइजोफोरखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव माने बै सानखालि गोबाङानो फिथा सौराय देयो आरो
औ थारैनो
गोबाङानो माने बै सानखालि फिथा सौराय देयो
औ
हया आइजोफोरा गावबा गावनि खामानिखौ मावो फिथा सौराय देना दोनो
औ
जोसा माइब्रा लोगोसे नों माथा बायदि बायदि देनानै माने रोखोम रोखोम खालामनानै थि खालामना लायो आरो खालामनो थाखाय
औ औ औ नंगौ
बिनि उनाव हर बिनि हरावबो सावनाय जायो हरावबो गोबाङानो सावो नोंखि आरो खाना जानाय जायफोरा लावखार ओंखाम जानायफोरा जायो बेनि उनाव गोबाङानो बे खाना जानाय दिनखालि बे सानखालि माने गोबाङानो जोंनि जायगायाव अमा बुथारनायखौ नुनो मोनदों आरो गामियाव गोबां अमा बुथारना राननाय माने जमा जमा अमा फिनाय बिदि अमा होबथनानै खाना जानाय अमा बेदर राननायफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो बिनि अखानायै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो सोरांस्लाबनो मोनै जेराव दाउला गोसिबानो
औ औ
दाउखा नुयै समावनो गोदो गोदायनि बोराय बुरैफोरा बुंनाय बायदि सिखारनानै माने मा खालामो लावखार ओंखाम जानायफोराबो लोगोसे जायैफोराबो थां खोमसि खोमसि दुगैनानै माने भेलागुरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बिदिनो फिलागुरफोरखौ सावनानै एसे रंजायोबा एसे होख्रावो आरो बिब्दिनो लोगोसे जायगा जायगा जोङो माने बउनाय बावथाय बावनाय बायदिबो नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि बावथाय बावनायखौ नुनो मोनाखै बिदि बावथे बावनायबो नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोब्बाय बे बावथिफ जोबनायनि उनाव बे आरो से खालार से खालार जाबाय बेनि अखानायै से खाला जाखालि आरो बे बेलागुर सेलागुर सावखांनायनि उनाव गावबा गाव बाथौआव माने आर'ज खालामनाय जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
मोजां समफोरा मोजां जानायनि थाखाय न'खरखौ मोजां हास्थायनानै माने गावबा गाव न'खर न'खर माने मा खालामनाय जायो बाथौखौ खुलुमनाय जायो बा गुबुन धर्माव हराव गुबुनखौ खालामनाय जायो बा जों बाथौ धर्म खायदा बाथौनि बाथ्राखौ बुंबाय जेनेबा बाथौखौ खुलुमनाय जायो लोगोसेनो गेदेरफोरा बा गेदेरफोरा उन्दैखौ अननाय होयो आरो गेदेरफोरखौ माने बिमा बिफा बा आइ आफा बा आबै आबौ बायदिखौ माने मान होना खुलुमनाय जायो आरो बै सानखालि औ मा होननाय जायो लोगोसे आलासि दं आलासि बायदि फैनाय जायो आलासिबो जानो थांनाय जायो। बिसोरखौ नोंथाङा बुंनाय बाददिनो बिसोरखौ सिबिनो थाखाय फिथा सराय बायदि जाहोनाय जायो आरो थिग बिदिनो फिसा सौराय जाहोनानै बै बेदर बायदि होनना जों सङै जाहोयै माने आलासिखौ बरायो आरो सिबियो आरो बै सानखालि बे सानखालिथ' जेबो खामानिखौनो मावखानाय जाया। जानायजोंनो मालासे सिबिनाय बायदि मान खुलुमनायफोरावनो बे सानखालि थाङो आरो
औ औ।
बेनि औ बे मागो दमासिया बिदिनो माने थांनाय जायो लोगोसेनो फिथा सौरायनि बागै नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो फिथा लावदुम थावनि एन्थाब आरो सुङा ने सुङायाव औवा हासुङाव संना खावनाया बिदिनो खालामनाय जायो आरो बिनिनाव लारु नारेंखलनि ओइ मिथाइ गुरनि बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सौराय बानायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ थांथार।
सख्रि जालायनानै जों रावफ्रा ज' ज' रजालायो आरो लोगोसेनो
आला गोसिनो
बाय न'खर न'खर हाबनानै थ सौराय जानाय बा साहा लोंलायनायखौ लिंलायनानानै ज' ज' मोनसे खौसेथिखौ आं जोंनि गेजेराव दिनसिमबो नुयो आरो गोदोबो नुबोदोंमोन जाखिनि समनिफ्राय नुदों। बेखौ नुनानै आं माने खौसेथिखौ नुना गावखौनो एसे रंजाखांनाय मोनो आरो नों जोंनि हारिनि गेजेराव जाबादि दं। मागो दमासिखौ जाबायदि फालियो रंजा बाजायै ना मिनि खुसियै बेबायादिखौ नुनानै माने आं गोजोननायखौ मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव उम उम नोंथां। बेनि उनावहाय औ औ दे होमबा नोंथां हरावथ' थाय बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायनायखौ दोनथ्र'न जाबाय नोंथां होमबाल औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन हर